औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनागासिनोना? अ नोंथाङा आंङो औ जिरायनानै दंङ नोंथां।
अ नोंथांजों आंङो ओ माने फंसे बाथ्रा सावरायनो होननानै माने हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा
औ औ नंगौ नोंथां आं सावरायजागोन।
अ नोंथाङा आंनो माने ओ दावबायदिंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ नंगौ नोंथां आंङो दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन एसे।
औ फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां ओ दावबायनाय होनोब्लाथ मिथिखायो नङा होमबा गासिबो सुबुं माहा जियानो दावबायनो मोजां मोनो नंआ होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना दावबायनाय होनोब्ला जोंना बेबायदिनो ओ जोंना ओ नखरनिबा ओ फेमे ओ नखरनि सुबुंफोरजोंबो जों दावबायनो हायो आरो बेबायदिनो नखरनि सुबुंफोरजों नङाबाबो जोङो मा बेबायदिनो लोगोफोरजोंबो दावबायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो दावबायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो औ थांनो हायि जायगायावबो जोंङो बेबाय बेबायदिनो मबाइलफोराव जोंङो ओ ओ लखेसन नायै नायै जोंङो थांनो हायो बेबायदि बिदिनो जोङो दावबायनाय समाव ओ दावबायनाय समाव गोबां ओ बेबायदिनो गोबां उम बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरबो जों लोगो मोननाय जायो नोंथां‌। ओ नोंथाङा आंङो दावबायनायाव ओ मोनसे जायगायाव थांफेरबाय जायखौ ओ सिलंआव आं थांफेरबाय नोंथां। दावबायनो ओ बिदिनो जों नख खरनि सुबुंजों नंङा नोंथां बेबायदिनो कलेजनि लोगोफोरजों थांफेरबाय आरो नोंथ बेबायदिनो जोंङो सिलंआव बेरायनानै जोङो गोसोखौ ओ जोबोद गोजोन्नाय मोनदों ओ शिलंनि जा जोंना वाटार फलाव जोंङो थांदोंमोन नोंथां बेबायदिनो जोंङो अवा टार पलाव ओ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर लोगो मोनदों नोंथां बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोर लो गोमोनदों ओ गोजान गोजान सुबुंफोरा बे जायगाखौ थांखिनानै दावबाय फैनायखौ जोंङो लोगो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ बे बेबायदिनो जों ओ फेमेलि बा नखरनि सुबुंफोरजों सुबुंफोर दावबायफैनाय लोगो मोनदों आरो गोबां कलेजनि सुबुंफोर दावबायफैनायबो जोंङो लोगो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां बे ओ बे ओ शिलंआव बा ओ शिलंआव दा वाटार जों एलिफेन्ट पलाव बेरायनायाव ओ फनफोरलाव जोंङो दावबायनायाव नोंथां। बेबायदिनो जोंङो बेनि ओ गाननाय जोमनाय बा बि बिसोरनि थानाय दाव। हारिमुफोरा जों ओ बेबायदिनो बेलेर बेरार बेलेग बेलार रायलायो नोंथां बे। बेबायदिनो सोमोनांथाव ओ जायखौ होनो उम्म। बेबायदिनो बिसोरनि ड्रेस गाननायाबो ओ बेलेग बेलेग ओ बेबायदिनो ओ। बेयाव बेबायदिनो ओ खासि ओ खासि। खासि बा राभाफोरनि द्रेस जोंङो। गाननो मोनदों नोंथां बेबायदिनो जोंङो ओ ओ। बेबायदिनो जोंङो मा बेखौ जोंङो फैसा होनानै गाननो मोनदों आरो नोंथां।
औ। नोंथांङा गारनानै बे खासि एबा माबा राफायानि द्रेसखौ गाननानै। माबायदि गोजोननाय मोनदों एसे फोरमायना होदो।
बेबायदिनो राभानि ड्रेसखौ गाननानै जोंङो ओ आं बिराद गोजोननाय मोन्दों नोंथां बेबायदि ड्रेसखौथ' जोंङो गानफेरनो मोनाखै। ओ बेबायदिनो बेयावसो जोंङो दावबायनो थांनायावसो जोंङो बे ड्रेसखौ बा ओ जोंङो उम्म बायनानै बाब ओ बेबायदिनो जोंङो बायनानै जों गाननो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदि गाननायनिबो जोंङो फैसा होनो गोनां जादों नोंथां। उम्म बेबायदिनो गाननानै जोंङो ओ निजि खौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो जो-जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होन होनना बुंङोब्ला जोंथ मालाबाबो बेफोरबायदि ड्रेस गाननो मोनफेराखै नालाय नोंथां। बेबायदिनो जोंङो बेयाव बेरायनो थांनायावसो बिफोरबायदि ड्रेसखौ गाननो मोनबाय नोंथां बिनिखायनो बेफोरबायदि ड्रेसखौ गाननानै जोंङो ओ गोबां फटकबो साफायनाय जादों आरो बेबायदिनो देसखौ गाननानै जोंङो गोजोननाय मोनदों आरो नोंथां। अ बेबायदिनो ओ दावबायनायाव जोंङो बेबायदिनो आथिखालावथ जोंना ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ गोबां गारिम ओ बेबायदिनो गावबा गाव गारि मथर जों बेरायो नंङा होमबा नोंथां? ओ गोदोनि सुबुंफोराथ बे फोरबायदि ओ गारि मथर जों दावबायनाय दावबायामोन नालाय नोंथां बिसोरो गो गोदिनि सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगाबो बेरायनो थांनाय जों नुनो मोनामोन नोंथां। नाथाय आथिखालाव ओ जुगा जोंना बिगियानारि जुग जाबाय नालाय नोंथां बिनिखाय ओ गोबां सु सुबुंफोराबो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांङोब्ला जेबो ओ सिन्था गैला नाथाय आथि थिखालाव मोनसे बाथ्राया जोबोर सांग्रां दि नोंथां ओ आथिखालाव जोंना बेरायनो थांङोब्ला माने गावबा गाव ओ बेरायनो थांङोबा एसे सांग्रांङै थांनाया मोजांसो जायो आरोना नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला औ जोंना ओ बेबायदिनो लामा सामाफोराव गोबां सिखाव दाकेटफोर ओंखारबाय नंङा ओमबा नोंथां? ओ आथिखालाव औ। बेबायदिनो जोंना ओ बेरायनो थांनाय समाव बा ओ ओ दावबायनो थांनाय समाव जोंना बेबायदिनो लामाफोराव गोबां ओ दाखु बा ओ दाखेट सिखावफोरा जोंनि गारिखौ आवथेनानै गोबां ओ फैसा दाबि खालामनाय बा फैसा लांनाय बा बेबायदिनो ओ गोबां मबाइल सिखाव खालामनाय बिफोरबायदि गोबां सुबुंफोर ओं खारबाय नंङा ओमबा आथिखालाव बेबायदिनो ओ बेफोरबायदिखौ ओ बिफोरबायदिनिफाय जोंङो सांग्रां जानाया मोजां बेबायदिनो बेरायनो थांङोब्ला ए सेगाव मोजांङै ओ थांनाया मोजांसिन होननानै आं सानो नोंथां। ओम उम्म बेबायदिनो जोंना बिजों बि-बिजों बिजों लोगोसे जोंना मा गावबा गावनि जिउखौबो बा गावबा गावनि बेसे सिन गोसा जों आगोमा जिउखौबो जों खोमाना लानायखौ जोंङो बेफोर नुनो मोन्दों नोंथां आथि खालाव बेरायनो थांङोब्ला औ बिनिखायनो जोंङो बेरायनो थांङोब्ला एसे सांग्रांङै बा गावखौनो एसे मोजाङै सा-सामोलै थांनाया मोजां होननानै आं सानो। आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनिबा जोंनि ओनसोलावबो गोबां बेरायग्रा जायगा दङ नोंथां ओ जेरै जोंना ओ सुकि बा सुकि हाजो जायखौ बयबो मिथिखायो नोंथाङाबो मि थिगौ जांनांगौ नोंथां औ बेबाय दिनो बे जोंनि खाथिनि बा सुकि हाजोआव जोङो गोबां सुबुंफोर दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो ओ सुकि हाजोआव गोबां जोंनि ओ जोंनिबा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनि अनगायैबो जोंनि बे सुखि हाजोआव गोबां सुबुंफोर गोजान गोजान दावबायफैनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोङो ओम कलेज निबा कलेजनिबा बेबायदिनो ओ फरायसालिफोरनि जोङो मा ओ ओ प्रजेक्टनि थाखाय जों दावबायफैनायखौबो नुनो मोनो नोंथां। बेयाव बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो सुखि हाजोआवबो गोबां बेबायदिनो सुखि हाजोखौथ' बयबो मिथिखायो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा होननानै। बेबायदिनो जोङो ओ बोसोराव खनसे ओ जोंना जानुवारि डिसेम्बर समावथ' जोंना गोबां सुबुङानो बेरायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ औ बेरायनाय समाव जोङो बेबायदिनो बेयाव सुखि हाजोआव जोंनि सुकि हाजोआव बेबायदिनो बेरायनायजों लोगोसे गावनि बेरायनानै गावनि गोसोखौ मोजां मोननायजों लोगोसे जों ना मा लावखार ओंखाम जानायबो जों नुनो मो नो मोनो जायखौ जोङो गोजान गोजान फैनानै सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां बायदिसिना दामग्रा आगजुफोर लानानै ओ जोंनि बे सुखि हाजोआव गोबां लावखार फोर ओंखाम जानानै गोबां रंजा बाजा थांनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां बेबायदिनो ओ गासैबो सुबुं माहारियानो ओ दावबायनानै ओ गावबा गावनि गोजोननायखौ लानो हायो बिदिनो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो जोंनियाव ओ बेजों लोगोसे जोंहा दारागाव हाजो मोनसे ओ दङ बेबायदिनो बेयाव गोबां सुबुंफोरा ओ दावबायफैयो नोंथां बेबायदिनो गोजान गोजान सुबुंफोर दावबायफैयो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा दावबायफैनानै ओ गावबा गावनि बा दसे समनि गोजोननायखौ जोङो बेरायनाय बेरायनायजों लोगोसे जोङो मोननो हायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां
बेबायदिनो औ नंगौ
औ जों नोंथाङाबो ओरैनो ओ मा मा जायगायाव बेरायनानै माने नोंनि गोसोखौ नोंथांनि गोसोखौ माने गोजोन होनो हाखो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनाय सोंनाया थारैनो सैथो नोंथां ओ आं बेबायदिनो गोजान जायगायाव बेरायबाय दानिसो बावैसो खोन्थालांनाय बायदि बिदिनो आङो सिलंआवबो बेरायबाय नोंथां सिलंनि वाटारफलाव आं बेरायनो बे रायनो मोनदों आं नोंथां गोजान जायगायाव आरो बेनिफ्राय ओ मोनसे जायगा बेरायदों नोंथां आङो सरलपारा सरलपारा जायखौ जों बाजाराव दङ नङा होनबा नोंथां बेयाव आङो कलेज नि ओ हायार सेकेण्डारि फरायबाय थानाय टाइमाव आङो बेयाव थांदोंमोन कलेज नि लोगोफोरजों ओ बेबायदिनो ओ बेयाव थांनानै जोङो आङो जोबोर गोजोन्नाय मोनदों गोसोखौ ओ मानो होनोब्ला जोंना ओ बेबायदिनो गोबां बेयाव बे जायगायाव जोंना बेबायदिनो फिसा दैमा बोहैलांनाय मोनसे दैमा दङ मोन‌ आरो बेयावनो गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि हारिनि सुबुंफोरा बेयाव ओ बेरायनानै लावखार ओंखाम जाफैनाय खौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां आरो बे बायदिनो बेयाव बायदिसि ना सुबुंफोरा गला होफैनाय ओ बे बायदिनो गलाफोरजों लोगो मोनदों नोंथां। ओ बे बायदिनो बेयाव बे आरो फिसा फिसा दंफां लाइफां बा ओ हाजो बेफोरखौ नुनानै गावबा गावनि ए गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां बेरायनानै।। औ नोंथां ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो खाथि खालायाव ओ बेरायग्रा जागा दं नामा नोंथां?
औ ओ ओ बुंनो थांङोब्ला जोंना खाथि खाला जायगायाव माने बेरायग्रा बा बिदिनो पिकनिक जाग्रा गोबां माने जायगा दङ नोंथां ओ जेरै माने ओ गोदोनि जुगावथ' जोंना बेरायनाया गोबाङानो खम खममोन ओ दानि जुगाव माने गोदोनि जुगाव बेहाय माने बेरायनाय जायगायाबो खममोन आरो नोंथां ओ आथिखालनि मुगायाव माने खाथि खालायावनो गोबां माने बेरायग्रा जायगा बा बिदिनो पार्क बिदिनो बिबार बिफां लाइफां गायनानैनो मान बेरायनो जायगा खालामनानै आथिलनिआव आथिखालनि मुगायाव जों बिदि खालामनो लानाय माने नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि जुगाव माने गोदोनि जुगावहाय बेरायनाया बेरायनाय हुदाया माने बारा गैबांङामोन माने बेरायनानै गोजोननाय लानो गोदोनि सुबुंफोरा माने गोदोनि सुबुं मोना बेराय नायाव माने बांद्राय गोसो गैयामोन आरो आथिखालनि मुगायाव सो जोंना आथिखालनि सुबुङासो माने बेरायनानैबो गोजोननाय लानो हायो होननानै माने गाव गाव गोसो जानानै लोगोफोरजों बा न' न'खरनि सुबुंफोरजोंहाय बेरायहैनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिनो ओ गोबां सुबुङा बेरायनानै गाव गावनि गोसोनि गोजोननायखौ माने लायो आरो नोंथां बेरायनायाथ' देवबायदिंनायाथ' गोबां दं नोंथां जोंना ओ टाइमाबो माने जाबायमोन नोंथां दोननायनि समाबो जाबायमोन
जाना फैबाय नंङा
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ आंनो बे बेरायनायनि बा दावबायदिंनायनि बागै फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांजों ओ दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनो दोनथ'लायनोसै नामा समाबो जाना फैबाय औ नंगौ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां